हेलौ
औ खोनाबाय ना?
औ खोनादों
औ अब्ला नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ नंगौ
औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन दा नोंथां
औ औ हागोन
अ बे आयदायानो जाहैबाय इन्टारनेट
औ
इन्टारनेटनि सायाव फंनैसो रायलायनो सानदों आं दा इन्टारनेट बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेट गैयाब्लानो आजिखालि जुगाव माने जेबो जाला माने
औ
इन्टारनेट इन्टारनेटआ जाहैबाय जोबोद गोनांथि आरो सुबुं समाजनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोंनि
हेलौ
गोनोखोआरिजों औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों हेलौ
औ औ आं खोनागासिनो दङ नों खोनादों?
औ औ औ खोनादों
औ औ दानि गोनोखोआरि जुगाव इन्टारनेटआ
औ
ओ साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दङ
औ नंगौ
ओम औ जेब्ला बै समाव इन्टारनेट गैयै जुगाव
औ
बहुद बहुद जेंना जेंसियाव गोग्लैयोमोन
औ नंगौ
दा इन्टारनेट जानाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ नुनो थांदों दा डिजिटेल दिडिजिटेल जुगाव माने सोलायबोनो हमदों आरो इन्टारनेटआ ब्लेक एण्ड हेड ब्लेक एण्ड ब्लेक एण्ड हवाइट जुगनिफ्राय दा गोदोनि बादि माने ए ए गोदोनि बादि माने टुजि टु जि नेटवार्कनिफ्राय फाइभजि नेटवार्कआव दा इन्टारनेटआ आपग्रेड जाबोगासिनो दङ आं बेखौ नुहुरदों आरो दा आरो बियो सैथोबो आरो सोलिगासिनो दं आरो दा दा इन्टारनेटआ गोबां माने हेफाजाब होबोदों जोंनि
औ
गोनोखोआरि जुगाव आरो
मावनांगौ
दा इन्टारनेट होनोब्ला मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे ओ गुबुन जायगाखौ माने मोनथिनो हायो आरो इन्टारनेटनि जुग दारै आरो ना माने
औ नंगौ
ओम दा आं जि नोंजों फन रायज्लायदों बेबो मोनसे एन्टारनेटनि इन्टारनेट गैयाबा फनबो रायज्लायनो हाया बेफोरबायदि माने इन्टारनेटा गोबां रोखोमनि खामानि मावो माने
औ नंगौ
माने आजिखालि नोङो टिभि नि गोनांथि गैला नोङो मबाइलावनो नोङो एन्टारनेटनि थ्रुयै टिभि नि श'फोरखौ नुनो थाङो आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
बै समाव इन्टारनेट गैयैयाव गोबां जेंना जेंसि सोमजिबोदोंमोन माने
औ नंगौ
लाइजामनि लाइजामनि ओ जगा जगासो सोलियोमोन बै समाव माने दानि बादि गोनोखोआरि जुगनि इन्टारनेटआ गैयामोन आरो बै समाव माने गावजों गाव पस्ट अफिसजों लाइजाम सोहरलायनानै माने खबर लानाय थांलाय फैलायनि बिदिनो मोजां गाज्रि बेफोरनि आलासि जानाय बेफोरबादि स्पिसियेल माने खामानिफ्राबो मानि माबाजों सोलियोमोन आरो माने लाइजाम लाइजामनि थ्रुयसो
औ
दा दा बेफोर इन्टारनेटनि थ्रुयै नोङो अफिसियेलि खामानि मावनो थाखायबो नोङो इमेल इमेलजों नोङो हरनो हायो माने लेटार राइट थिं लिटार नों लाइजाम लिरनानै हरनो हायो माबा मोन एसे उसुबिदा बाबो नोङो बेफोरनि थ्रुयै नोङो फाथायहरनो हायो दा बेफोर जोबोद गोनांथि आरो इन्टारनेट बेफोर बिराद सोलायबोनो हमदों आं बेखौ सानो माने
औ औ
दा एन्टारेटआ जोंनि सुबुं समाजाव बुहुद माने जिर'निफ्राय माने स्टार्ट जाबोनानै माने दा माने गोबां गोजौ थाखोआव माने दावगाबोगासिनो। दावगाबोनायखौ नुनो थांदों माने
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा इन्टारनेटनि सा सोमोन्दै।
औ बुंनो हागोन नोंथां जेरैहाय जोंहा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' बे इन्टारनेटजोंनो जों गासैबो खामानिखौनो मावनो हायो जेरैहाय जों जोङो ओ गंसे मबाइलावहाय बायदिसिना ओ एप फोरखौ बाहायनाय जायो बा इन्टारनेटजोंनो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो गंसे मबाइलाव जोङो बायदिसिना जेनेबा मोनसे एपावहाय थांनानै नायहैयोब्ला बा हमना ला फेसबुक बा इयउटुब बा इन्स्टाग्राम बे मोनथाम एपनि गेजेराव जों जाय जायखिजाया मोनसे एपाव थांनानै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नुफेरै गोजान जायगाफोरखौबो नुनो हागोन बा नायनो हागोन बिदिनो रंजानाय मोसानाय बायदि सिनेमाफोरखौबो जों बे इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंनो बाइलाव नुनो मोनो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर जेन'बा बायदिसिना जेंना जेंसि बा माबाफोर खैफोद आफोद जायोब्लाबो बे माबा मोनसे सेनेल बा निउस चेनेलफोराव जोङो बे इन्टारटेननि गेजेरजोंनो जों मबाइलाव नायनो हायो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंहा मबाइलजों जेनेबा जेनेबा माबा मोनसे साख्रिनि एप्लाइ बा माबा मोनसे न फेसनफोर फायोब्लाबो बे इन्टारने जोंनो जो मबाइलाव ओ मोनथि नो हायो आरो बिदिनो लेखा फरायनोब्लाबो जों
उम औ नोंथां।
ओ गेजेरजोंनो फरायनो हायो एक्जाम होनो थाखाय जोङो बे मबाइलजोंनो ओ इन्टारनेट जों बोयै बोयै बा नायै नायै फरायनो हायो। बे एक्जामखौ बा बे एन्ट्रेन्स एक्जामखौ माबादि होनांगौ। माबादि फरायनांगौ माबादि स्टाादि खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो बे इन्टारनेटजोंनो नायनो हायो बा जोङो मोनथिनो मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ आथिखालनि मुगायाव जोबोर मोजांबो होनजायो। जेरै जोंहा मोजाङाव बाहायनो रोङोब्लाथाय ओ मोजां जायो आरो ओ लाइमोनफोरखो
उम
होनोब्ला उन्दै लाइमोनफोरनो थाखाय बे इन्टारनेटआ एसे असुबिदा जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो जुदि बे इन्टारनेटजोंनो मबाइलाव गोबां रोखोमनि बाय बिसिना ओ गेलेनाय बाबा बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि नायबाय थायोब्ला बिसोरनि ब्रेेनआ एसे गाज्रि जालाङो बा बिसोरो लेखा फरायनाय बा बिदिनो फरायसालिफोराव थांनायफोरखौ एसे खहा खालामनाय बायदि जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ ओ बिदिनो बिसोरो मबाइलाव जोबोर हाब नानै बा बेयाव गोसो होनानै नायबाय थानायनि थाखाय बिसोरहा जेनेबा लेखा फरायनो गोसो जआ जायो बिदिनो फरायसालियाव थांनो बानाय जायो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ गथ' गथायफोरनो ओ जेन'बा इन्टारनेट गोनां मबाइलफोरखौ होजाया आरो नोंथां आरो बेजों लो लोगोसे जोङो ओ बुंनो हायो मबाइल बा इन्टारनेट खौ मोजां खामानियाव बांसिनै बाहायनो हायो आरो। जेरैबायदिहाय गंसे लेपटपाव जोङो अफिसनि खामानिफोरखौनो बेयाव न' थानानैबाबो मावनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो आरोबाव जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जोंनि न'खरनि सोरबा सुबुंफोरा बबे बा गोजान जायगाफोराव साख्रि मावहैनाय बा ओ बिदिनो खामानिफोरबो मावहैनो थाहैनायफोरखौ जोङो खबर लाहरनो हायो बे इन्टारनेट जोंसो जायो नालाय। ओ बेखौ जोङो ओ खबर लाहरनो हायो बा जों भिडअ कलिंनि गेजेरजों बिसोरखौ जों नायहरनो हायो बा माबोरै दङ बेफोरखौ जोङो सोंनो हायो आरो आरो बिदिनो जोङो ओ न'खरफोराव मायबाफोर खैफोद आफोद बा जेंना जेंसि बिदिनो माबाफोर जाब्रबथाय जायोब्लाबो जोङो बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो ओ कल खालामनानै लिंहरनो हायो बाइ बाहागिखौ खबर हरनो हायो बा खोन्थाहरनो हायो बिदि बिदि खालामजायो आरो आथिखालनि मुगाया जोबोर मोजां। ओ गोदो बेबादि इन्टारनेटनि जुग नङामोन नाथाय आथिखालनि मुगाया जौगानायजों लोगोसे बिदिनो ओ जोबोर मोजां इन्टारनेटनि गोनां थि खालामनाया जोंनि थाखाय मोजां जानानै फैबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ
दा आं आंबो सानो बे इन्टारनेटआ मानि मोजां मोजांबो गार मोजाङानो बांसिन आरो आंनि थाखाय माने गारजिखौ माने गारजि जि रोखोमै बाहायोबा गाज्रि जायो माने बेखौ माने नोङो ओन्दै गथ'फोरखौ नों माने मोजां मोजाङै जोथोन लानांगोन आरो इन्टारनेटखौ मा रोखोमै बाहायनांगौ ओन्दै खुदिया गथ' गथ'फोरजोंबो माने ने सम सम एफा एनै नायनानै नोङो माने माने ब्रेनफोरखौ एसे मोजांबो खालामो आरो। बांसिनानो बांसिन बाहायबा मानि गाज्रि जायो माने ओमफ्राय इन्टारनेटनि थ्रुयै नों हान्था मेला हान्था मेला नोङो हान्था मेला बहाबा बहा थांदोंबा नोङो टिकेटबो दाननो हायो गोबां रोखोम मोजाङाव आरो इन्टारनेटआ।
औ औ
आं बेखौ सानो आरो दा हान्था मेलाजों लोगोसे नोङो नोङो मोजां रोखोम मोजां नों आजिखालि लाइब्रेरियाव नोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो गासिबो फरायनो हायो नोङो स्टाडि रुमाव थानानै आरो एन्टारनेटनि लानो हायो गोबां रोखोम खाङो आरो। दा नोंथां अब्ला जोङो दिनैनि माबाखौ एसेयावनो फो समाबो जोब्बाय नेक्स्ट जोंहा गुबुन आयदा गुबुन आयदाखौ सावरायनोसै जोंहा।
औ-
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथां ।
औ दे ।